हेलौ नोंथां
औ खोननो खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दं ना
औ दङ
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ सावराय जागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय आबाद ओ बिदिब्ला नों नोंथां आङो एसे फोरमायग्रोनो होनोसै नामा
औ बिदिब्ला जोंनि ओनसोलाव दासान्दि आबाद बुङोब्लाथ' जोङो बांसिन बर' सुबुंफोरखौ गोदोनिफ्रायनो आबादनि सायाव सोनारनानै गावनि जिउखौ खुंबोनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो जोङो दासिम समहालागै जोङो बांसिन सुबुंफोरखौनो आबादनि सायावनो सोनारनानै गावनि न'खरखौ सालायलांनायखौबो जोङो नुदों आरो बिब्दिनो जोङो आबाद लायै आबाद बा बोथोर लायै बोथोर जोङो बायदि आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो बिदिनो दानि समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला दैज्लां सम नालाय बिनिखायनो जोङो बांसिन माइ आबादखौ मावनाय नुयो आरो बिब्दिनो माइ आबाद बुङोब्ला जोङो माइ आबादनि गेजेरावबो गोबां बायदि रोखोमनि माइ दङ बेफोरखौबो जों मावनाय जायो आरो जेरैबायदि जों माइ आबाद मावनायखौ एसे फोरमायनोसै जों माइ आबाद मावनायाव गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि थि जायो आरो बेखौ जोङो थांनाय बोसोरफोराव गायखादोंब्ला बेखौबो जोङो दोनखानाय जायो आरो गोग्गो माइखौ आरो बे नङाब्ला जोङो बाजार बोेराव मोननाय बायदि माइज्लिफोरखौबो जोङो लाबोनाय जायो आरो बिदिनो जोङो बेखौ लाबोखांनानै जोङो फुख्रिनि दैयाव सानसे बा साननैयै सोमनानै दोननाय जायो फाथोनि बस्थायाव सोनानै आरो बेखौ बोखांनानै जोङो लांदां जायगायाव थालिर बिलाइजों नङाब्ला जोङो थास' बिलाइ गुवार जों जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गुदुं जानानै गाजा बेरनाय बायदि बेनि उनाव बेखौ जोङो फोनायनि सिगांनो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों हेवनानै लानाय जायो आरो गोदोथ' जोंनाव ट्रे क्टर बायदिफोर गैयामोन नालाय बेनिखायनो जोङो बांसिन हालजोंनो हेवनायखौ नुयोमोन आरो बेनि उनाव खायसेखौ जोङो बेवहाय दै सोनानैबो फोनायखौ नुदों आरो खायसेखौ दै सोआलासिनो बोरि हाफोरावबो फोनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो फोखांनानै जोङो जेब्ला से दान बा से दान बारो अब्ला खोथियाया फुनो हानाय जाब्ला बेखौ जोङो फुनानै आरोबाव गायफिननाय जायो आरो बे बिदिनो जोङो गायनायनि सिगांबो हाफोरखौ मोजाङै फोमोनग्रोनानैसो गायनाय जायो आरो बेबायदिनो गायनाय समावबो जोंहा आयजोफोरखौ बाहायो आरो जोङो आइजो फोरनि अनगायैबो जोङो दा गोदान मुगानि जा गायग्रा मेसिन ओंखारदों बेखौबो जोङो खायसे खौ बाहायनाय नुयो आरो एसे खम समावनो खामानिया जोबनाय बायदि बेनि उनाव जोङो माइ आबादा ओ साननैसो जायोब्ला जोङो बेवहाय आबादखौ मोजां जानायनि थाखाय बायदि रा सानारिक हासारफोर जेरै इउरिया पटास बा खायसेया जोंना न'खरनिनो हासार जेरै ओ गोबोर हासारफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो जोंहा माइखौ गायखांनानै जोङो जेब्ला बियो फिथाइ थायगोन बा फिथाइआ मोनगोन अब्ला जों हानाय समावबो बेखौ ओ गोदो जेरै जोंना खासिफोर लानानै हौवाफोरखौ हानो थांनाय नुयोमोन बिबदिनो जोङो दासिम समावबो नुयो आरो जोङो ओ दानि समाव आइजोफोरखौबो समान समानै हौवाफोरजों माइ हाहैनायखौबो नुदों आरो बेबायदिनो जोङो माइ हानायावबो माइ हाग्रा मेसिन ओंखारनायफोरखौबो खायसेखौ बाहायनायखौ नुयो आरो बेनि उनाव जेब्ला जोङो माइखौ हाखांनानै न'आव लाबोयो अब्ला मा रानहोनाय समावबो जोङो खायसेखौ जोदो जेरै ओ मोसौ हाललिजों मारान हैयोमोन। बिब्दिनो जोङो ओ दानि समावबो खायसेखौ नुयो आरो आरो खायसेखौ जोंङो ट्रेक्टर नंङाब्ला एसे खम समनि गेजेरावनो मेचिन बायदिखौबो बाहायनायखौ नुयो आरो ओ जोंङो माइनि बेलायाव बुंनो थांङोब्ला जोंनाव ओ दैज्लां बो थोराव जोंङो बांसिन रनजित माइ बा अनजना बंग बन्धु बा जोसा मायग्रा बायदिखौ जोंङो गायनाय जायो आरो आरो बेनि उनाव जोंङो माइ आबादा जोबखांब्लाबो जोंङो फोथारखौ ओरैनो दोनालासे बेवहाय बायदि उफ्रा आबादबो मावनायखौ नुदों आरो ओ जोंङो बेवहाय थानाय नाराफोरखौ ओ हेवथारालासे बेवहायनो जोंङो मटर आबाद बा सबाइ आबादफोरखौबो मावनाय नुदों आरो खायसेखौ सिबिं आबाद थास' आबादफोरखौबो मावनायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोंङो खायसेखौ बेसर आफबादबो मावनायखौ नुदों। जों बेसर आबादनि बेलायाव बुंनो थांङोब्लाबो बेसर आबादाबो एखे रोखोमैनो माइजोंनो एखे जायो आरो जोंङो बेखौ मावनो गोनांब्लाबो गिबियावनो फोथारखौ मोजांङै ट्रेक्टरजों एवनानै लानाय जायो ओ बेनि उनाव जोंङो जा बेसर बेखौ जोंङो बायनानैबो लाबोजायो नंङाब्ला थांनाय बोसोरफोराव गायखानायफोरखौबो दोनखानाय जायो आरो बिबदिनो जोंङो बेसराव गोबां मुलि फोर बा रासायनारि हासारफोर बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो बिब्दिनो जोंङो बे सराव जेब्ला देरो अब्लाबो आलादा मुलै आरो जेब्ला बिबार बारो अब्लाबो आलादा मलै आरो जेब्ला बेसरा फिथाइ थायो अब्लाबो जोंङो आलादा मुलै बाहायनाय खौ नुदों आरो बेबायदिनो जोंङो बेसरनि बेलायाव बुंनो थांङोब्ला गोबां मुलाम्फाबो मोनो जोंङो बेनिफ्राय ओ थाव मोनो बेफोरो जोंनि देहानि थाखायबो मोजांबा जेबो जोंनि देहायाव खहा जाहैया ओ दानि समाव जोंङो गोबां बायदिसिना एसिडफोर बाहायनानैबो जोंङो थावफोर बानायनायखौ नुदों बा आलु गेसाव बायदि फियास गेसाव बायदिनिफ्रायबो बानायनायखौ खोनानो मोन्दों आरो बेनिखायनो जोंङो बेसरफोरनिखौ बाहानाय बाहायोब्ला मोजांसिन जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेस सरनि जा साख्लि बेखौबो जोङो ओरैनो गारालासे बेखौ जोङो खायसेखौ हालदैफोर गायोब्ला बेवहाय हासार महरै हैनायखौबो नुदों आरो खायसेखौ जोङो ओ बेखौ सावनानै हाथ'फ्ला बानायनानै खारै बनायनायखौबो नुदों आरो नोंथां
दाथ' औ खोनादों नोंथां दाथ' नोंथाङा ओ आबाद मावनाय जे बेनि बागै गोबां बाथ्रा बुंबाय दा आं बेनि जे जों आबाद मावनानै जे जों मा फिथाइ मोनबोखो एबा मा मुलाम्फा जाखो आं बेनि बागै एसे बुंनोसै।
औ नोंथां।
दाथ' नोंथांङा बुंबाय माइ आबाद जे माइ आबादखौ जोङो जे फार्स्टनिफ्राय नोंथांङा बुंबोखाबाय जे जोङो माइज्लि नांगौ जे हालेवनानै उनाव आं माने ओ बिनि मुलाम्फा मोननायखौ बुंनोसै जे जोङो आबाद मावोब्ला जोंहा जोबोद मुलाम्फा थायो जे जोङो आबाद मावोब्ला न'आव जाखिनि एसे जानो लागाखौ जोङो न'आव लाखिनानै जे आग्लायनायखौ जोङो ओ गुबुननो एबा बाजाराव जोङो फाननो हायो आरो जे जोंनि आबाद खौ आरो आबाद मावोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि ओ थायो जे नोंथाङा बुंलांबाय दहायो बेसर जे जोङो आबाद मावखांनानै ओ हाखौ जे ओरैनो दोनाबालासिनो जोंहा ओ बेखौनो एवनानै जोंहा बेसर गायनानै जे थाव मोनो होनदो बे थावखौ आरो दानि जुगावदि गोबां रोखोमनि थाव ओंखारदों नोंथाङा बुंदों एसिड आरिनि जे ओ आलु गेसाव एबा पियास गेसाव होननायनि बियो सैथो ओ बेफोरनि बागैबो गोबां
ओमफ्राय ओ दा जोंहा बेसरनि थाव बे बेसरनि थावखौ जोंहा जे बाहायोब्ला ओ बारा माबा जाया जे बियो जोंनिनो मिथिंगायारि बेनो बियो थाव ओ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जे आबाद जे माइ गायखांनानै जोंहा जे ओ आलु एबा गोबां आरि गायनो हायो जे ओ पटल एबा ओम ड्रेगन फ्रुइट बेफोरखौ गायनानैबो जोंहा गोबां जिउ खुंनायनि राहा दङ ओ बांसिन बांसिन जोङो बे बर' मानसिफोरखौ जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुयो ओ नाथाय जोंहा खायसे सुबुंफोरा माइ आबाद मावनायनिख्रुइबो गुबुन गुबुन आबाद मावो दा दा जों दा जों नुनो थांनायाव जे ड्रेगन फ्रुइट बेखौ बांसिन मावनाय नुयो आरो मानोना बियो ओ बोस सोरसेयावनो बे खनथाम खनब्रै फिथाइ थायो ओ बे ड्रेगन फ्रुइटआ गोबां बेसेन गोनां बे थाइसेयावनो ओ बबा ओ साथि एबा सत्तुर बिदि रांनि जायो आरो बे ड्रेगन फ्रुइटआ। मानोना बियो बोस सोर सेयावनो ओ खनथाम खनब्रै फिथाइ होयो बे जुदि ड्रेगन फ्रुइटखौ जुदि बिगा ब्रैसो गायना लानो हायोब्ला अब्ला बियो खनसे फिथाइयावनो माने ओ जों बेखौ ओ दुइ लाख एबा देर लाखा मोनखागोन आरो। माने गोबां रोखोमनि मोनो बेयाव ओ ड्रेगन फ्रुइट गायनो हायोब्ला। बेखौ जोङो दा नोर नोजोर बोनाय नुनो मोनदो माइ आबाद मावनायनिख्रुयबो दा गोबां गोबां आदबनि ओ मावगासिनो जेरै आं दानिनि बुंबाय ड्रेगन फ्रुइट होननानै। आरो बेनि अनगायैबो दोङो जेरै ओ ओ जेरै गम गमखौथ' जोंनाव फोनाय जाया नाथाय जों नुनो मोनो बेलेगाव ओ बेलेग गुबुन जायगायाव जोङो गम आबादखौ मावनाय जायो दा गम आबादनिफ्राय जों गोबां बिदिनो मेथाइ आरि बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। माइ आबादनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा जादों बर'फोरा ना माइ आबादा ओ दहाय बुंबाय ओ माइखौ जे जोङो फानोब्ला जे हौवा हिन्जाव समान ओ जे खामानि मावनो थाङो आइजोफोराबो हौवा फोराबो। दा बेयाव जों समानखौ नुनो मोनो आरो दा दानि जुगाव ओ गुदनि जुगाव जे आइजो आरो हौवाफोरनि सायाव गोबां फारागथि थानायखौ नुनो मोनोमोन आरो जे आइजोआ बेफोर खामानिखौ मावनो हाया ओ जे बेफोरबायाददिखौ माने सुलायोमोन आरो माने। आइजोदो मानेजों नाथाय दा बिदि नंला माने ओ हौवाफोरा जि खामानिखौ मावनो हायो आइजोफोराबो बेखौनो हायो माने दा आबाद मावनोब्लाबो जोंहा आइजो आरो हौवाफोरनि सायाव जेबो फारागथि गैया। बेयाव आबाद मावनोब्ला हौवाफोर आ आइजोफोराबो हागोन दा बिदिनो गोबां रोखोमनि जालांबाय आरो दा
दाथ' जों बुंजोबनानै फोजोबनो हाया दा जिखिनि बुंबाय दा नोंथाङाबो गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंबाय ओ थावनि फ्राय लानानै माइ आबादखौ माबोरै मावो गिबिनिफ्रायनो ओ जे माइ मोननायनिफ्राय जोङो जे माइब्रा ओ बिदि गायनानै जोङो गोबां रोखोमनि माइ गायनानै मोननो हायो ओ बिदिनो नोंथाङाबो गोबां फोरमायबाय ओ नों आ बेनि सायाव माबाफोर बुंनोदोंबावो नामा? जे आरो मा जे जोंहा मुलाम्फा जादों बेनि बागै
औ नोंथां। ओ मुलाम्फा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा नोंथाङा जेरै बुंदों बिब्दिनो जोङो माइ आबादनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा नुयो आरो। जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो माइ आबादनि सायावनो बांसिन सुबुंफोर खौ सोनारनायखौ नुदों आरो जों आरो दानि समावबो जायफोरा जेरैबायदि ओ न'खराव साख्रिफोर गैयिफोरखौ जोङो बिब्दि आबादनि सायावनो सोनारनानै गावनि न'खरखौ सोलिलांनायखौ नुदों आरो। जोङो ओ माइ आबादनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो माइखौ फाननानै जोङो खायसेखौ न'र सालायनायखौबो नुदों बेनिफ्रायबो मुलाम्फा मोनो। बा जोंहा माइ लानानै माइ जोंना दामाबो एसे बेलेग बेलेग जायो नालाय बेनिखायनो जोङो ओ बांसिन सुबुंफोर खौनो गुबुन गुबुन माइ गायनायखौ नुयो आरो जेरैबायदि जोङो जोसा मायग्राफोरखौ फिथा जानो थाखाय गायनाय जायो बेफोरखौ बे बेफोरनि सायावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो आरो बेनि ओ दामफोराबो जोंना एसे बारा जायो नालाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ माइनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला गुन्दै बायदिसिना मोननायनायनिबो जोङो अमाफोर फिसिनायफोरावबो हेफाजाब जायो आरो नोंथां